औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ-औ बिदिब्ला जोंङो मोनसे टपिक लानानै सावरायनो नामा
अ नोंथां सावरायजागोन नोंथां
औ औ जोङो टपिकखौ लानि मा होनगोन बेखौ माने रां माने जेनेबा जबा आइजोफोरा जेनेबा मा मा खामानि मावो बा आइजोफोरनि माने आइजोफोरनि बिफाव बा आइजोफोरा जेरै जेनेबा जोंहा माबोरै सोलियो म माबोरै खाम बेफोरनि सोन्दै सावरायनो आरो
औ औ
आइजोफोरनि बे मोनथायाइनि सायाव आरोना नोंथां
औ औ
औ
जेनेबा रांखावरि खामायनायनि बिथिङावबो जेनेबा माबोरै नखर नखर सालायो आइजोफ्रा गोदो माबायदिमोन बेफोरनि सोमोन्दै सावरायजागोन आरो
औ नंगौ नोंथां सावरायजागोन
औ औ औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे बुंग्रोदो नामा
औ नोंथां आइजोफोरनि मोनथाइ होननानै आंङो गिबियावनो आंङो आइजोफोरनि मोनथायखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंथिग्रोना होनोसै जोंङो गोदोआहाय आइजोफोरा सोलोंथाइनि बिथिङाव जोबोद खममोन होननानै खोनानो मोनबोदों माब होननानै बुहोमोन अब्ला जोंङो आइजोफोरखौ गुबुननोसो हरखायो बिदिखायनो जोङो ओ बिदि सोलोंथाइ होनाय जायामोन। बिदि होननाय खोनानो मोनबोदों आरोना नोंथां। ओ बिसोरखौ माने ओ हिसान दानो रोङ औ माइनाव गोनां बिदि होननानै सानोमोन आरो। हाबा हुखा रोङोब्लानो बिदि होननानै सानोमोन ओमफ्राय ओ ओ न' खरनि मानसिफोरा बिसोरखौ ओ फरायहोनाय जायामोन बा लेखा फरानि जेबो ओ सुबिदा होनाय जायामोन होननानै खोनानो मोनबोदों बेनि जाहोनावनो जा गोदो गोदाय ओ बांसिनैनो ओ हिन्जावफोरनि बेलायाव बा आइजोफोरनि बेलायाव ओ रोंगौथिया खममोन होननानै ओ खोनानो मोनबोदों। ओमफ्राय दायोथ' बुंनो बुंनो थाङोब्ला जोबोर जौगानायखौ ओ मोनदों आरोना आङो। ओ जेरै जोङो दिफेन्सनि साख्रि लानो हायो ओ हिनजावसाफोराबो जेरै आर्मि पुलिस कामान्ड' बिदि बिदि लानो हायोना नोंथां दायो जों ओ गोबां बिथिङावनो जोंनि दानि आथिखाल मुगानि आइजोफोरा गोबां ओ जौगा सारबोदों ओ जेरावबो लेखा फरायावबो जोबोर ओ दावगानो हादों ओ बिदिनो गोबां सोलोंथाइ लाबोनाय मुंदांखा जाबो
औ।
आरो बिनो ओ गोरों जाबाय नालाय नोंथां आरो
औ।
जेफोराबो ओ गोमालांनो हमदों जेरै हिसान दानाय जों नुनो मोन लिया आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो।
था एम्फौ फिसिनाय बेखौ जेरै गोदोहाय बाखार ओ एमाव जेरै मोर ओ जुमायाव फोनो नालाय
औ।
नानै फानो बिदि होननानै ओ खोनानो मोनबोदों दायो
औ।
अब्लाबो ओ दाथ' दैज्लां बोथोर ना अब्ला ओ अब्लाबो जोङो माइ गायनायखौल' नुनो मोनबोदों आरो ना नोंथां। हाय। ओ ओ गावबा गावनो जोबोद ओ हेफाजाब आरो दानिया हेफा बिदि ओ एसेबां हेफाजाब होफैनाय होबोनायखौ नुनो नुनाय जाया आरो। ना नोंथां। मानो होननानै बुङोब्ला दानिया समनि आंखाल ओ बिनिखायनो जोङो ओ फैसा लानानै मावनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो।
औ ओ आरो
औ। औ मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथांनिख'।
अ नोंथां
औ।
हेलौ खोनाबायना?
अ औ औ खोनाबाय दे दायो।
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ। ओ जोंहा आइजो माहारि होननानै बुङोब्ला आइजो माहारिखौ गोदोनि समावहाय गोबां गोबां गादबनानै दोनोमोन होननानै बुंब्लाबो जेनेबा गोरोन्थि जानाय नङा होननानै आं सानो आरो।
औ नोंथां।
गोदोनि समाव आइजोफोरखौ ओ नों थांङा बुंलांनाय बायदि जेरै फरायसालियाव थांनो होआमोन खालि मावनाय दांनायजोंल' गोफबनानै नै थानांगौमोन बिदिमोन आरो आइजो माहारिफ्रा बिनिफ्राय गोदोनि समावहाय माने आइजोफोरखौ आइजोफोरनि खामानियानो माने जेनेबा जेबो गैया होननाय बायदि सानोमोन आरो मानसिफोरा खालि आ- आइजोफोरा मावनाय दांनाय संनाय खावनाय आरो संबाय खावबाय हाबा जाब बाय गथ' गथाय खांबाय बेखिनियावनो माने आइजोफोरनि खामानिया जोबबाय। मावनांगौ जाहोनांगौ बेफोरबायदिल' सानोमोन। नाथाय बेफोरबायदि ओ साननाया गोबां गोरोन्थिमोन आरो दा जोङो ओ नुनो मोनो आइजोफ्राबो हौवाफोरजों समान समानै गोबां खामानि मावनो हायो। आरो जोंहा आइजोफोर दा बे आथिखालाव बिदि ओ फारफ्रोम बिथिंनिफ्रायबो जोङो दावगानाय नुनो मोनबाय आरो आइजोफोरखौ। दा जोङो हमनानै ला बबेबा स्कुल कलेज बा इउनिभारसिटि बायदिफोरावहाय थाङोब्ला जोङो नुनो मोन गोन आरो आइजोफोरनि बिबांनो बांसिन माने हौवाफोरनिफ्राय। ओ फरायनाय लिरनायनि बिथिङावबो माने आइजोफ्रा हौवाफोरनिफ्राय गोबां माने गोजौसिना आव ओ होन्नानै बुंब्लाबो आथिखालाव गोरोन्थि जानाय नंला आरो ओ गोबां दावगाब बाय आरो औ। साननाय हनाय गासिबो माने फ्रिदम बिदि जाबाय आरो। आजिद आथिखालाव आयजोफोराबो। एनफाय आइजो माहारिया माने ओ आथिखालाव ओ बे मो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ओ गोबां साख्रि बाख्रिबो मावनो हमबाय जोंहा डिफेन्सनि साख्रियानो होन बा ए पि एस सि इउ पि यानो होन गुबुन गुबुन साख्रि जिखुनु जाया साख्रिखौनो आइजोफ्राबो माने ओ समान मोनथ मोननायजों लोगोसे ओ बिदि साख्रिफोरबो मावनो हानाय जाबाय दा ओ औ सासे आइजोआ न'खरनि बिथि सिङाव नायोब्लाबो माने गोबां हेफाजाब होयो जेरै दाउ अमा फिसिनायनिफ्राय लानानै
थांनायनिफ्राय लानानै गथ' गथायखौ मोजां ओ बोसोन होनाय बा मोजां संखार बिफोर निफ्राय उ लानानै गोबां फाव दङ आरो समाजाव आइजो माहारिनि ओ औ आइजो माहारिया माने ओ आइजो माहारिखौ जोङो न'खरनि माइनाव होननानै बुङो जेरै बेबायदिनो ओ हमनानै ला ओ जों हौवाफोरनि बिथिङाव नायोब्ला ब्लाव आरोना हौवाफोरा हमनानै ला सासे साख्रि मावनाय हौवा बे हौव माने ओ थ साख्रियाव थांगोन दिउटियाव थांगोन आरो फैगोन ओ न'आव फैनानै रेस्ट लागोन बेफोरबायदि आर ना खिन्थु म सासे आइजोआ जुदि साख्रि मावनायब्ला बियो दिउ टनिफ्राय फैनानै ओंखाम ओंख्रि संनांगोन गथ' गावनि गथ'खौ जोथोन लानांगोन बेफोरबायदि माने गोबां ओ हमनानै ला जोङो बिमा लोखि खौ बा दुर्गा मोनखौ दसथा बिसथा आखाय थानाय नुयोना
औ नंगौ नंथा।
ओ बेफोरबायदि मावनो गोनां जायो आरो माने हिनजाव मानसिफ्रा औ। बेजों लोगोसे जोंहा आथिखालाव आइजोफ्रा रांखावरि खामायनायनि बिथिङावबो ओं गोबां जौगाबाय दा जोङो नुनो मोनो माने रावबो आइजोफोरानो ओरैनो थाला आरो औ खायसेया माने फरायनायाव गोसो होग्राफ्रा फरायनायाव गोसो होबाय आरो खायसे जाय फनायथिं इेटारेस गै बिसोरो गुबुन लामा लाबाय जेरै ओ खसेया पार्लार खुलिनानैबो गोबां ओ रां खामायनाय बा सिलाय मेसिन होनानै ओ गुबुनखौबो फोरोंबाय गावनिबो बेनिफिट जाबाय बिदि गोबां नुनो मोनो आरो दा ओ मा होनगोन बे- खौ पार्लार फोरावबो जोंहाथ' पार्लाराव सासे सानै मानसिल' जों जायाना गोबां मानसि नांगौ जायो नालाय औ बेयावहाय माने गावबो मावबाय आरो गुबुननोबो खामानि हो हानाय बेफोरबायदि गोबां सुबिदा जाबाय आरो आरो दा माखासे ओ रांखावरि गोनां न'खरनि आइजोफोरखौ नुयो ओ अयभिं फोरबो खुलिबाय जोंन गोबांनो नोंथाङाबो ओन खादों जानांगौ माखासे ब्रेन्डफोर ओंखारबाय जेरै ओ बिथांमोना माने गोबां ओ जौगानाय बा जोंनि हारिनि थाखायबो गोबां खामानि माव मावदों बा बिहोमा होदों होननानै बुंजायो आरो जिहेथु ओ गोमालांनो ह हमनाय जोंनि हारिमुफोरखौबो हमथानानै लाखिनायनि जेनेबा बेफोरबो मोनसे मोनसे बिदिन्थि आरो अइभिं खुलिनायफ्रा बेखौ बुंजायो आरो औ। आरो नोंथाङा मा मा ओ मोनथिबावो बा बेफोरखौ इसे फोरमायनो हागोन?
औ नोंथां ओ जोंनि ओ ओ बर' आइजोफोरा जोबोर ओ जोबोर दावगानायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां। ओ जोङो ओ हौवासाफोरजोंनो समान समानहाय ओ मावनो हायो माने ओ ओ बिदिनो ओ डिफेनसफोर साख ख्रि लानो थाखायबो जोङो बिराद खस्थ' नांगौ जायो जेरै ओ खारनायनि बारनायनि आरो ओ खारनायावथ' जोबोद खस्थ' जायो जोंहा ओ बिराद आरो खा बारनायावबो जोंनो ओ हौवासा फोरनिजोंनो समान समान लानाय जायो आरोना नोंथां। दानिया औ आरो बिदिनो ओ रिजाल्ट जेरैहाय मेट्रिकनि रिजाल्ट एइस एस नि रिजाल्ट बिदिनो जोंनि ओ रेलखौबो दानिया समान समानैहाय ओ लानाय जाबाय आरो ना हौवासाफोरजों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि जोंनि हिनजावसाफोरनि मो मोनथाया बाराया बेनि थाखायनो ओ बे जानो हागौ बेखौबो पारसेन फोरखौबा मार्क ओ बारायना होदों बिदि आरोना नोंथां
औ औ।
बिदिनो
औ आरो औ नोंथां आरो जोंनाव सि सोलों ओ लेखानि फायल' मोना बिदिनो जोङो ओ
ओ बबावबा मान गुबुननिफायबो सोलोंनानै नोंथां
औ औ।
सोलोंनायखौ बिदिनो जोङो ओ
औ
फ ज हिनजाव फोरा बेबायदि मावनो हाया बिदि होननानै आरो गेजेरावनो जानो हागौ हिनजावसाफोराबो गाव थानो हादों जेरैहाय जों मानो मावनो हाया जेरै हौवासाफोरा मावनो हाया बिनि ग ओ ाहया ा
मा होनदों खोनायाखै मोजाङै
अ हेल'।
औ।
औ औ नोंथां आं बुंदोंमोन जे हौवा खायफा हौवासख हौवासा मानसिफोरा बिदि होनोना ओ नों गोर्ल्स जानानै औ नोङो आइजो माहारि जानानै बे खामानिखौ मावनो हा हाया होननानै बिदि दिडिफारेन्स खालामो बिनि जाहोनावनो जोंनो हागौ जों ओ आइजो माहारिया ओ मानो मावनो हाया जानो हागौ जोङो आइजो जानानैबाबो जोङाबो बोलो दं बा ओ मोनथाय दं बिदि खानानैहाय ओ जों दावगा सारनो हादों आं बेखौ सानो आरोना नोंथां
औ-औ नंगौ थारैनो गोबां जोंनि आइजो माहारिफ्रा